खोनाबाय दा होइ खोनायाखै?
औ खोनाबायदे एबार
औ अबव' दङ?
उम फोथा
फोथाराव फोथाराव
औ
मा मानोबा मानो नुदोंमोन।
ए आं नोंनो
हेलौ
औ। खोनाबाय दा नोंनाव बे बोरमा लानाया
औ।
खोनाबाय बोरमा फार्म खालामदोंमोन ना नों ओमफ्राय मारै मारै बानायामोनब्रा आंबो एसे बानायनो सानदोंमोनलै खिन्थालाय इसे दे।
उम बानायनाया
औ
बानायनायाथ' फैसाया फैसाखौ बुथुमगोरदो नोङो। ओमफ्राय बायनानै जेनेबा नों माबेसे बायो बेखौ टारगेट खालामना ओमफ्राय गांसो गांसोखौ एसे मानांगौ आरो बिलाइफोर नागिरना होनांगौ खालामनांगौ।
उम
खोनाबाय?
औ खोनाबाय औ ओमफाय
बेरामफोर जाबा मुलि एसे बायनानै होनांगौ। मुलि बायनानै होनांगौ आरो
ओ ओमफ्राय म औ मासेयाव बेसेसो थांगोन बायदि? राङा मासेआव बेसेबां लागायदो। औ सिलायो नामा औ बेसेबांसो थाङो। थाङामोन नोंना।
दुइ हाजार आराय हाजार बिदि बायदों आरो ओमफ्राय फान्थिफोरखौ आथाइस' फन्द्रस' बिदि। खोनाबाय? फन्द्रस'आथार। सौ बायदों फान्थि फान्दाखौ फान्दाखौ माबानि आराय हाजारनि बायदों आरो।
ए नै नैजिबा रोजा। औ औ। उम ओमफ्राय माबैसे बायामोन नोङो?
बायनायाथ' फन्द्रथा बायनाय जादों, फन्द्रथा।
फन्द्रथा दां उम ओमफाय जेबो जाथ'थाराखै ना?
बेमार जाखै जनालाय बेमार जायाखै।
ओम।
उम थारमानि
मोजां सोलिफादों ना होमबालाय बोरमाफ्रा ना?
एम। जेनेबा माइना बोरमाफ्रा। बोरमाफ्रा थि दुरबल दुरबल जाबाय मुलि। बोरमाफ्रा एसे दुरबल दुरबल जाबा
मा होनांगौ मुलिसो। होनांगोन।
उम औ औ।
दुरबल जाबा मुलि
खोनायाखै नों?
एसे नांगौ खोनाबाय।
उम।
ओमफ्राय बिदिनो एसे दाक्तरनो दिन्थिनांगौ आरो।
औ।
खोनाबाय?
ओ ओमफ्राय गांसोफ्रा नोंसिना गांसोफ्रा नोंसिनिजों प्रब्लेम गैखायाना? जेंना गै जेंना जाखायाना गांसोफ्रा?
गैया। माइफोर गायनो ना यानो ओमफ्राय बिदिनो अखा बायदिसिना हाबा गांसो जानानै होफै न गलिफ्राव होफै नांगौ आरो।
ए-ए खस्थ'लैना बेबो। खस्थ' जायोलि ना होमबाबोना एसे नङा?
उम।
औ।
खासि खालामनानै दोनबा ओमफ्राय दाम मोनगोन।
औ ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो औ मिथि जबो जेनेबा माबा मा होनो दासिमाव बेसे गोबाव जाखो बेसेबां दानसो जाखो।
मास मोनब्रैसो जाबाय मोनबयाव हाबबाय मोनबयाव। मास मोनबायाव खोनादों?